खोनादोंना
औ औ खोनादों
अ नोंथाङा दा फ्रि नामा
औ फ्रियानो दे रायलाय जागोन
आं दा टपिकनि बागै रायलायनो हरदों दोंमोन जे आ
जामुं दा बेनि बागै
खोनायाखै
ओ बर'नि दोरोङारि जामु बेनि बागै रायलायनो दं हरदोंमोन थारमाने रायलायजागोन ना
औ
औ बन दोरोङारि जामुं होनोब्ला
आंनि भइसखौ खोना दोंना खोनायाखै
औ आं खोनादों नोंथां
अ औ खोनादों रायलायलाय
दि आ बर'नि दोरोङारि बर'नि दोरोङारि जामुं होनना बुङोब्ला खोनादोंना
उम औ खोनादों
उम।
बेफोरनो जोंनि दोरोङारि जाग्रा न'ङा होनबा नोंथां।
अ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ। जे औ बे बे दोरोङारि जानाय हिसाबै रायलायदों नालाय दा दोङारि जानाय हिसाबै होननानै बुङोब्ला जों गिबि नारजि अमा बे अ औ। सबाय साम' अनला अनला मेवाइ अनला जों दाउ बेफोरखौ जोङो। दोरोङारि जाग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो जोङो दोरोङारि जानायखौ जोङो अने बाहागोआव राननो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै रुनानै जानाय मेनानै जानाय संनानै जानाय बायदि बिथिं बिथिङाव संना जानाय जायो नङा होमबा नोंथां।
अ अ।
जोङो जे बेखौ रायखांनांगोन जे जोंनि जे बर'फोरनि जानाय आदार बुङोब्ला जों ओंखामखौ होननानै सिगां लागोन खुरना होयो नङा होमबा नोंथाङा। जेरै बर'फोरनि दोरोङारि जानाय आदार बुङोब्ला गुबैयै बर' समाजनि सुबुंफोर सुबुंफोरा ओंखामखौनो जायो नङा होमबा नोंथां जों गिबि गिबियाव जों माइखौ हालौवनानै हायाव फोयो नङा होमबा आरो जेब्ला माइया माइ फोनाया